खोनादोंना नोंथाङा?
अ' खोनादों।
औ औ।
अ' नोंथाङा दा ओरैनो दङ' ना?
औ दं ओरैनो।
अ' नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननासो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ। ओ दा आङो इन्टारनेटनि बागै एसे सावरायनो होननासो माने इन्टारनेटनि बागै सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामदोंमोन आरो दा।
जागोन दे नोंथां।
औ इन्टारनेट होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि सानफ्रोमबोनि जोंजों बाहायजानाय ओ जोंनि गुबुन मोनसे गोनांथार बिजों नङा होमबा?
औ।
ओ दा इन्टारनेटनि बागै नोंथाङा एसे फंनैसो फोरमायग्रोना होयोब्ला
औ जागोन दे नोंथां, जागोन दे नोंथां। जों माने इन्टारनेटखौ जोङो बिदिनो दानि दिनाव माने गोबां गोनांथिन जाना फैबाय इन्टारनेटआ। जों इन्टारनेटखौ इदिनो गोबां खामानियाव दाना बाहायनो हमसै जेरै जोङो खौरांफोर लानाय बायदिसिना निउस फोर नायनाय बायदिखौबो होयोआनोसै आरो लोगोसे बिदिनो बायदिफोर जेनेबा हरना हमना ला जोङो बिदिनो बायदिसिना एन्सार कुइसनफोर मोनाय। एबा एबा जोङो माबाफोर जायगाखौजों मोनथियाखैबा बेफोरखौ जोङो नायनो हायो एबा मोनथिनो हायो। जोङो बायदिसिना एनसार कुइसननि अनगायैबो जोङो बिदिनो गोबां बायदि बायदि गियानफोर लानो हायो जोङो जेरै जोङो अबावबाफोर बेरायहैयोब्ला जोङो बबेबा लकेसनजों नायनानै थांनो हायो जेरै जोङो गुगोल मेपखौ इउस खालामनानै जोङो
जेरावबो थांनो हायो आरोना जों इन्टारनेटनि मददखौ लानानै जोंहा बिदिनो अबावबाफोर लामाफोर आन्दाय हैयोबा जोङो गुगोल मेप नायनानै जोङो न' फारसे फै फिननोबो हायो बिदिनो जोङो बेरायहैनोबा जोङो गुगोल मेप गुगोल मेपफोर बाहायनानै जोङो थांनोबो हायो थिक बिदिनो जोंनाव बायदि बायदि बिदिनो ससियेल मिडियाफोर बाहायनानै जोङो एप्स फोर बाहाय नानै जोङो बायदि बायदि दानि जुगआव रां खामायनायखौ नुनो मोन्दों बायदिफोर कन्टेन्ट क्रियेट बानायनानै जेरै माबा मोनसे अखौवा आयदानि सायाव भिडिअ' बाहायनानै एबा हगारनानै नै इउटुब जा फेसबुक जा बायदि कनटेन्ट बानायनानै बिसोर माने गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनदों। आरो फेसबुकजों लोगोसे जोङो फेसबुक, इन्सटाग्राम, टुइटार बायदि बायदि बिदिनो ससियेल मिडिया प्लेटफर्मजों जों माने रांबो खामायनो हायो आरो जोङो बायदिसिना निउसफोरबो खौरां बायदि सिनाखौ जों मोननो आरो जोंनिया बिदिनो इन्टारनेटखौ जोङो माने नांगौ बाहायनांगौ आरो ना इन्टारनेटखौ जोङो बिदिनो जोङो जाथारिखौ बाहायोबा जोंहा टाइमाबो' नस्थ' जायो। बिदिनो जोङो जानला मोनला जेरै रिलस बेफोर भिडिअफोर जों नायबाय थायोबा ओरैनो बेखार जोंना समा ओरैनो बारलांजोबो। जोङो सानसे थारला समखौ जोङो माला थांदों जों फाटथा मोना जुदि जों बिदि नायदावबाय थायोबा जोङो माने मबाइलजोंनो माने बिदिनो टाइमखौनो जोङो माने लाखिनो हाया जायो आरो टाइमानो माने माला थाङो जों फाटथा मोना। बिदिनो जोङो मबाइलफोरखौ माने बांद्राय गोबाव बाहायनाङा ससियेल मिडियाफोरखौ जोङो बिदिनो नाय थारबाबो एक घन्टा दुइ घन्टासो बायनांगौ बांद्राय बाहायबा माने जोंना एदिगटेद जानो नागिरो माने मबाइल नङाबा थानो हायि बायदि जालाङो। इन्टारनेट खौ बाहायबाबो एसे जखानि बाहायनांगौ। दा जोङो इन्टारनेटाव जोङो मोनदों जि गोबां इन्टारनेटव फ्रदफोर जायो जेरै फ्लद बायदिसिना थगायनाय। थगायसुला बायदि सुबुंफ्रा बांसिन थायो इन्टारनेटआव। बिदिनो गोबां बिदिनो रांफोर खावजादों सोरबा सोरबा सुबुंफ्रा बिदिनो बायदिसिना बेंकनि दिटेल्स बायदिसिना बिहरनानै बा सिना लब देखायनानै रांनि लब देखायनानै बायदि बायदि गावनि डिटेल्सफोरखौ बेंकनि डिटेल्सफोर खौ हरनानै अटिपि बायदि सिना बिहरनानै गावनि थाखानाय दोनखौनो माने गोबां खोमानो गोनां जाना फैदों बिदिनो इन्टारनेटआ माने
औ।
बिदिनो बाहायनो रोंबा मोजां बाहायनो रोङाबा गावनि खैफोदबो लाबोयो। बिदिनो गावनि गोबां लस बो जायो। बिदिनो इन्टारनेट फ्राव माने गोबां बिदिनो थगायनाय बायदिसिनाफ्रा बांसिन सोलियो बिदिनो फ्रट नुनो मोनै सुबुंफोरखौ जोङो बांसिन बिदि नुनो मोनो। जों इन्टारनेट होनोब्ला जोङो बांसिनानो जोङो अबावबाफोर सोरबा सुबुंफ्रा जुदि कनटेक्फोर खालाम हरोबा जोङो सिनाय मोना एबा मोनथि मोना जों खालि माथोखौल' मोनथियो। जोङो बेनि थाखाय माने एसे सोरबाफोर बिदिनो फ्रद सुबुं फोर जेरै थगायसुला सुबुंफोरखौ जोङो एसे बिनिफ्राय गिनांगौ जायो जोङो एसे जानगाराव थानो गोनां जायो बे बेनिफ्राय नङाबा जोंनियाव थाखा फैसा रां हागौ आरो। दा जोङो इन्टारनेटखौ बेफोरबायदियाव माने जोङो बाहायबा एसे खैफोद गोनां जानोबो हानोबो हागौ। आरो जोङो इन्टारनेटखौ मोजां खामानियाव बाहायनांगौ आरो। दानि गथ'फ्राथ' बांसिनानो इन्टारनेटखौ बिदिनो टाइम पास खालामनायाव बाहायदों जेरै मबाइल गेम बाहाय गेलेनाय बायदि गोबां बिदिनो गेम गेलेनानै दानि गथ'फ्रा टाइम पास खालामगासिनो दङ। बिदिनो दा फरायनाय समखौ नागारनानै बिसोरो गेम गेलेदों आरो गेम गेलेनायखौ बिसोरो गारनो हाया जादों। बिदिनो एदिक्टेड जानानै बिसोर माने सानफाथोलो गाहाम गेम गेलेयो बिसोर माने ओंखामबो जानो लु गैया ओंखाम ओंख्रिबो जानो गोसो जाया बिदिनो गेमावल' थाबाय थायो। बिदिनो हरनि एगार'था एता दुइथासिम गाहाम बिसोरो मबाइल नायो बा गेम गेलेयो गेलेनानै माने बिदिनो फुङाव थाब सिखारनो हाया जासिगोन बिदिनो फरायनायफ्राव फरायनो हाया जासिगोन बिदिनो इगजामफोर खाथिफोर जाबाथाय माने मबाइलफ्राव सो बांसिन नायनाय नुनो मोनसै। बिदिनो मबाइलफोरखौ जों बिदिनो बांद्राय नायनानै गावनि बिदिनो एडेक्टेट खालामना लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा जाय फ्रा इन्टारनेटखौ मोजाङै खामानिआव बाहायनो दा नोंथाङाबो बिदिनो इन्टारनेटनि बागै दसे फोरमायदो बे बुंनांगौबाथ' इन्टारनेटनि सोमोन्दै गोबां दंबावोमोन आरो नोंथाङाबो बुंदो दे माखासेखौ।
ओं।
औ।
औ नोंथाङाथ' इन्टारनेटनि माखासे मोजां गाज्रि बिथिंनि सायाव बुंलांबायानो नोङा होमबा?
ओ औ नोंथां।
मोनफ्रोम बेसाद एबा मोनफ्रोम बिजोंहानो ओ मोजां आरो गाज्रि मोननै दङ जेरैहाय जों इन्टारनेटखौ गाज्रि बिथिङै बाहायोब्ला जों गाज्रि फि थाइ मोनबाय एबा जोङो माने गाज्रि लामाजों आगान सुरलांनाय बेफोरबायदि जोङो जायो आरो माने ओमफ्राय मोजां बिथिङाव बाहायब्ला जों बिराद मुलाम्फाबो मोनो नङा होमबा? आथिखालावथ' इन्टारनेटनि जोहैनो खायसे जाथावै जाथावैफोराबो जानानै फैबाय जों जायखौ खालामनो हायामोन एबा मावनोनो हायामोन बेयो आथिखालाव जानानै फैबाय। इन्टारनेट गैयै समफोरावथ' ओरैनो ओ इन्टारनेटआथ' इन्टारनेटखौथ' जोङो मबाइल आरो कम्पिउटारफोरनि जोहै बाहायनाय जायो नङा होमबा? गोदोनि समावथ' इन्टारनेट होननाय जेबोआनो गैयामोन मबाइल, लेपटप, कम्पिउटार बेफोरबायदि जेबोआनो गैयामोन बै समावथ' जोङो ओ लाइ खौरां दैथायगिरि हिसाबै जोङो मबाइलनि सोलाय जोङो लाइजाम लाइजामखौसो बाहायदोंमोन। ओ गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो दाघनि जोहै लाइजाम दैथाय हरनानैसो जोङो मो जां गाज्रि खौरां एबा रादाबफोर दैथायहरोमोन आरो बिदिनो मोजां गाज्रि खबर लानो थाखाय जोङो ओ गोजान जायगा फारसे जों थांनो गोनां जायोमोन जों हान्थिनो गोनां जायोमोन आरो एबा लाइजाम दै द लाइजाम दैथायहरनो गोनां जायोमोन। जाय लाइजामा माब्लाबानि समाव सौफैगोनबो जानो हागौ आरो माब्लाबा स सौहैयाबो जानो हागौ आरो माब्लाबा सहैगोनबो जानो हागौ थेवबो ओ से बोसोर नै बोसोर गाहाम सम लाहैनाय बेफोरबायदि अबस्थाया गोदोनि दिनाव जायोमोन। नाथाय समजों लोगोसे ओ गोनोखोआरि आदब गोनोखोआरि हेफाजाबाव एबा बिगियानगिरिफोरनि हेफ फाजाबाव दिनै इन्टारनेट ओंखारबोबाय मबाइल बायदि बायदि बेजों ओंखारबोबाय। ओमफ्राय दा बेनि उनाव ओ सुबुंफोरा बायदि बायदि ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानि गोबां बायदि बायदि खौरांफोर मिनथिनो हानाया मिनथिनो हानाय खाबुआ आथिखालाव इन्टारनेटनि जोहैनो जानानै फैबाय। ओ जोङो इन्टारनेटनि जोहैनो आथिखालाव जोङो गुगोल मिटनि हेफाजाबजोंबो जोङो ओ बा गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव जोङो मिटिं खालामनो हायो सावरायलायनो हायो मोजां जां गाज्रि बायदि बायदि जों खौरां फोरमायलायनो हायो आरो बिदिनो गियान बुथुमनो हायो आरो गियान फोरमायलायनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो इन्टारनेटनि जोहैनो नोंथां बुंलांनाय बायदि ओ जोङो गोबां बिथिङैहाय गोबां बायदि बायदि आदबजों कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै जोङो रां खामायनो हानाय बेफोरबायदि खाबुआ आथिखालाव इन्टारनेटनि जोहैनो जानानै फैबाय ओ बेफोरनि अन गायैबो जोङो आथि ओ आथिखालाव फरायनायनि बि फरायनायनि आयदायावबो जोङो गोबां बिबांनि हेफाजाब मोननो हादों। जेरैहाय जोंना दङ नै गुगोल ए आइ जों जायखौ मिथिया बेफोरखौ जोङो गुगोल ए आइ नि हेफाजाबाव जोङो सोंनानै फुरा डिटेल्साव जोङो मिथिनानै लानो हायो माखौबा मिथियाखैब्ला मानिबा डाउट दङब्ला जोङो बेफोरखौ गुगोल आरो ए आइ फोरनि जोहैनो जोङो गोरलैयै ओ मिथिनानै लानो हानाय खाबुआ आथिखालाव जानानै फैबाय आरो इन्टारनेटनि जोहैनो। बेनि अनगायैबो इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय गोबां बिबांनि मुलाम्फा खालामनानै होदों। ओ जोङो जायखौ मेगनजों नुवाखै एबा मिथियाखै एबा गुबुन दाबसे जों हान्थिफिननो मोनै जों थांफेरनो मोनै गुबुन गुबुन हादोर एबा जायगाफोराव जे जायगाफोरनि सावगारि एबा नुथायफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि जोहैनो आथिखालावबो नुनो हानाय जानानै फैबाय, जाउनाव जोङो बिदिनो जों थांफेरनो हायै खायसे ओनसोलफोरावबो जोङो गुगोल मेप बिदिनो लकेसन ट्रेक खालामनानै जोङो थांनो हानायबो जानानै फैबाय आरो गुबुन, गुबुन गुबुन गोमानाय सुबुंफोरखौ बो जोङो आथिखालाव ओ समाजारि बिजों जेरैहाय इन्टारनेटनि हेफाजाबावनो जोङो मोननो हानायबो जानाय फैबाय। बिदिनो खायसे बिथिङाव जोंहा इन्टारनेटनि गोबां इन्टारनेट ओंखारनायाव गोबां मुलाम्फा जादों आरो नाथाय खायसे बिथिङाव इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय खहाबो लाबोदों जेरैहाय जोंनि खायसे लाइमोनफोरा इन्टारनेटखौ ओ बायदि बायदि गाज्रि बिथिङाव बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों जेरै नोंथां बुंनाय बायदि। दानि गथ'फोरा गेम बायदिसिनायाव गफबनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों जा थारै जाथारै ओ माने गोनांथि गैयै रादाबफोर नायनाय बायदि बायदि ओ जेबो माबा गैयै जेबो आयदा गैयै बायदि बायदि बिदिनो ओ गोनांथार नङै बायदि जाथाय फोर एबा बायदिसिना ओ कन्टेन्टफोर नायनाय मानाय बेफोरखौ जों आथिखालाव नुनो मोनदों बेफोरो बेफोरखौ नायोब्ला इन्टारनेटआ गाज्रि बिथिङावबो ओ गोबां माने हेफाजाब होदों। ओ इन्टारनेटआ जेन'बा मोजां बाहायोब्ला मोजांनि फिथाइ मोनगोन आरो गाज्रि बाहायोब्ला गाज्रिनि फिथाइखौ मोनगोन आरो। दा नोंथांजों गोबां खोथा सावरायबाय इन्टारनेटनि जोहै नङा होमबा? औ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय। सावरायनायखौ होमबा एसेआवनो दोन्थ'दिनि नामा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां औ दे।
ओं गोजोननाय थाबाय नोंथां।